हेलौ औ हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
अ आङो ओरैनो दं नोंथां
औ नै आंबो दङ नै ओरैनो दं
अ नोंथाङा मानो कल खालामनायमोन आंनो
अ माबा आङो बे मबाइल फननि ओ मुलाम्फा आरो खहाफोरखौसो आङो एसे मोनथिनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो नोंथांनाव
अ अ अ
औ खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन बिदिबा आं खोन्थालांनोसै नोंथांनो जोंनि मबाइल फननि खहा आरो मुलाम्फाखौ आं खोन्थालानोसै मबाइल फना जोंनि जिउनि दा बिराद गोनां होननानै जों मिथिनो मोनो मबाइलफनासो जोंसो सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थांना थनि राहा होननानै जों मिथिनो मोनो दा मबाइल फन गैयाबानो जोङो जेबो माबानो हाला होननानैनो थानो हाबावलासो होननानै जों मिथिनो मोनो मबाइल गैयाबानो दानि जुगाव मानसिफ्रा जों जेखि खामानि मावा मानो बेहायनो जों मबाइलखौ नांगौ जेनेबा बेंक बेंकफ्राव थांबाबो जोंनि अनलाइन अनलाइन पेमेन्ट जे खालामो जोङो बेफोराबो जों मबाइजोंनो सो सालु जोबबाय दाना मबाइल फननि मुलामफायानो जाहैबाय जों गोदो गोदोनि गोदोनि समाव जेब्ला कर'ना भाइरास जादोंमोन अब्लाहाय जोङो स्कुल कलेजेसफोरा जेब्ला बन्द' जादोंमोन अब्ला ओ फरायसाफोरनि थाखायहाय गरमेन्टआ मोनसे माबा दिहुनदोंमोन कि मबाइल फनजों अनलाइन अनलाइन क्लासेच जानाय बेफोर फोरोंगिरिफ्रा मबाइल फनजोंनो फरायसाफोरनो फोरोङोमोन मायोमोन बेफोरो बेफोरनो मुलाम्फा आरोना मबाइफननि आरोबां आरो दंबावो जोङो इउतुब इउतुबआव जोङो मबाइल फनाव जोंना मोनसे एप थायो बेनो जाबाय इउटुब जों इउटुबाव माबाफोर मोनथिनो लुगैदोंबा एबा माबाफोर सोलोंनो लुगैदोंबा जे जोंनि हबि जों जेखौ बुङो हबिफोर दङब्ला एबा जोंनि खाथि खालायाव आथिखालाव जोंना बेफोर सोलोंथाय बे सोलोंनो थाखाय जोंना रावबो फोरोंगिरि गैयाब्ला जों इउटुबनि हेफाजाबजोंबो जों सोलोंनो हायो जेरै गिटार सोलोंनो थाखाय जोंना खाथि खालायाव आथिखालाव जोंना गिथार फोरोंगिरि गैयाब्ला जोङो इउटुबनि हेफाजाबजों जोङो इयउथुबाव लिरनानै नागिरबानो जों बेफोरखौ जे मारै मारै माबानांगौ सोलोंनांगौ मारै मारै सेरनांगौ मारै मारै आखाइखौ मारै लानांगौ गिटार मा हमनो थाखाय आखाइ फोरा मारै थानांगौ आसिफ्रा मारै खालामनांगौ बेफोरखौ जों इउथुबावनो फारि फारि नुजोबो आरो ना मोननो थाङो। बिनि उनाव फैयोहाय जोङो फराय फरायनायनि खेथ्रआवबो इउटुबा बिराद हे हेफाजाब होयो जेरै जोंना सासे गथ' ग गथसाया स्कुलाव थांनानै एबा कलेजाव थांनानै बिनि फोरोंगिरि फोरोंनाय खौ मोजाङै बुजियाखैबा एबा बावबायबा फोरोंनायखौ बिनि उनाव जोङो इउटुबफ्राव नायफिनोब्ला जोङो मोजाङै सोलों फिनो हायो फोरोंनायफोरखौ मोजाङै बुजि बुजिफिननो हायो इउटुबाव आरो गोबां दंबावो जोंना गभारनमेन्ट एगजामफ्राव जों इक्जाम होनो थाखायहाय जोंना मेथ्स आरो रिजनिं जेखौ जों बुङो बेफोर बिराद गोनांथि जोंहा गासिबो एगजामावनो बेफोर फै खायो बेनि हेफ बेयो जोङो इउटुबनि हेफाजाबजों जोङो जोङो राव फो फोरोंग्रा गैयाब्ला जेनेबा जोंना क्लासेस लानो थाखायबो जोंनो फोरोंनो थाखायबो रावबो मास्टारफोर गैयाबा जों इउटुबनि हेफाजाबजों नो जों बेफोरखौ सोलोंनो हायो जेरै जोंना गोबां इउटुबार दङ
जोङो सासे मोजां मास्टारखौ सायख'नानै बिसिनि बिनि फोरोंनायखौ बिनि क्लासेसफोरखौ मोजाङै लाइफ क्लासेस जे थायो बेफोरखौ मोजाङै लाहैनानै लानानै सोलोङोब्ला जोङो एगजाम फोरावबो उथ्रिसारनो हायो होननानै जों मोन्थिनो मोनो।
आरो बिनि उनाव फैयो जोंना ससियेल मिडिया ससियेल मिडियाखौ होननो थाङोब्ला जोंना फेसबुक इन्स्टाग्राम बेफोरनो आरोना बेफोराव जोङो ओ फैसा खामायनो हायो होननानैबो जों मिथिनो मोनो फट' भिडिअफोर होनानै जों रां खामाय नो हायो फेसबुक फ्राव बिदिखौ जों मिथिनो मोनो आरोहाय दङ जोंना शपिं एप्स जे मबाइलाव थायो बेफोर जाहैबाय जोङो न'आव थायै थायैनो जों जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौनो बि हरनो हायो जेरैहाय जेरै टि भि फोर नांगौबा जोङो दखानाव थाङालासिनो न'आव जिरायनानैनो जोङो सान नङाबा सानबासोनि गेजेरावनो जोंनि न'आवहाय जोङो न'निफ्राय ओंखारालासिनो जोंनि न'सिम दर - खंसिम सफैयो बिहरनाय बुस्थुफ्रा आरो बिनि उनाव फैयो जोंनि फसन्द' खालामनाय गस्ला सेन्देल आरो जुथा गासिबो बुस्थुआनो जानाय जिरादफोरबाबो मोनजोबो देलायनाय जिराद गासैबो मोनजोबो जोङो अनलाइनावनो बेफोरनो जोंनि मबाइल फननि मुलामफा होननानै जों होननो हायो जों न'आव ओंखारालासिनो मालाबाफोर आरो जोंनो जानो लुुबैदोंबा जों मालाबाफोर न'आव माने जायगायाव अखा हादों जोंनि जायगायाव ओमफ्राय जों जानो लुुबैथारदों बेफोरबा जों जमेट' एबा सुइगिनि हेफाजाबजोंबो जोङो बिहरनानै न'आव जानो हायो आरो बेलेग जायगाफोराव दा जोंनि जायगायाव गैयाबाबो बेलेग जायगायाव दङ ब्लिंकिट होननाय नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ बे ब्लिंकेटाबो जोंनाव जेनेबा सोरबा आलासि फोर फैदोंबा जोंनि न'खर आव गाइखेर एबा बिस्किट बेफोर गैयाबा बेफोर बुस्थुफोरखौबो जोङो दसे समावनो दस मिनिट एबा पन्द्र मिनिटनि गेजेरावनो जों बेफोरखौबो मोननो हा- यो बेफोरो मबाइल फननि बेफोरनो मुलाम्फाया आरो बिनि खहायाबो दङ खहायाव जों बुंनो हायो बुंनो थाङो- ब्ला बारा बाहायोब्लाथाय बिराद खहा बेफोरबो जों मेगन- थाबो गाज्रि जायो जोंना मबाइलखौ सानफा थोलो सेरबाय थाबा मेगन फ्राबो गाज्रि जायो ससमा थसमा हमनांगौ जायो आरो फरायनायावबो बारा फोर मबाइल बाहायबाय थाबाथाय जों फरायनोबो बायो एबा जों फरायनायफोरखौबो बावलाङो एबा जों फरायनायाव गोसो होआ बिदि जायो आरोना आरो गथ'फोरनि थाखाय मबाइल फना बिराद गाज्रि माने गथ'फोरा दानि जुगनि गथ'फोराथ' मबाइलखौसो बांसिन बाहायो उन्दै उन्दै गोरलैयानो जा रायजलायनो रोङैफ्रानो मबाइलखौसो थुग्रोयो थुनो रोंग्रोयो जों गिदिरफोरनिफ्राय गथ'फ्रासो रों- ग्रोयो बिदि जाबाय दानि जुगाव बेफोर गथ'फोरनि थाखाय बेफोर बिराद गाज्रि माने बिफोर बिसिनि माने बिसिनि बैसोफोरनि थाखाय बेफोर भिडिअफोर हगारनाय मानायफोर रि बबेबा बबेबा बिराद मोजां नङा माने बिसोरो सोलों दा बेफोरखौ बुजिया नालाय गथ'फ्रा बेफोरखौ नुनो थाङोब्ला बिसोरो गाज्रि लामायावबो थांनो हागौ एबा गाज्रि बुजि नानैबो लानो हागौ बेफोरखौ नुयैआनो बिसोरनि थाखाय मोजां दानि माबायाव आरो दंबावो जोंना लामा सामाफ्राव मबाइल सेरनानै थाबायोलाय एक्सिडेन्ट जानायनि मानाय निबो बिराद रिक्स थायो जोंना ओंखायनो बेफोर मबाइलखौ बाराद्राय इउ- स खालामबाबो जोंना गाज्रि मबाइला माने मोजाङानो बुस्थुआ खिन्थु जोंनि सायावसो खि जों बेखौ मारै बाहायो जों मोजों- मोजां बाहायोबा मबाइला मोजाङानो ओमफाय जों गाज्रि बाहायोबा मबाइला गाज्रि बिदि आरो ना बेनोसै आं नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा आंनो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि नि बागै एसे खोनथानो हागोन नामा आंनो
औ गोजोननाय थाग्रोबाय अब्ला नोंथांसिम औ आंथ' बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' आङो बांसिन बे अनलाजों दाउ ओमफ्राय सबायजों सबायाइजों दाउ बेफोरखौ संनो रोङो आरो ना ओमफ्राय आं अब्ला दायो माबाखौ खोन्थानोसै मा होनो साम'जों सबायखौ जागोन ना नोंथाङा रोंखायो दां साम'जों स बाय संनो
रोंखायो रोंनाया नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायलांदो नोंथांनि फ्रायबो मिथिनो लुगैयो
अब्ला आङो आंनि प्रसेसखौ खोन्थानोसै आरो आं माबायदि सङो
औ औ औ
ओ गिबियावनो जोङो साम' आरोना साम'जों सगाय नांगौ जागोन जोङो साम'खौहाय गिबियावनो मा खालामगोन लाबोनानै जेब्ला दैमानिफ्राय लाबोयो अब्ला बेखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो हरसे नङाब्ला हरनै जेन बिनि ओ मैलाफोरा खारनाय बायदि आरो रुइगानानै थानाय बायदि आरो बिनि बे सानि बे दाखोनफोरा जेन सायाव नुजाना थायो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो लाबोग्रोमोननानै जों बेखौ जानाय जाया आरोना बेखौ जोङो अखानायै नङाबा बिनि उनदिनाहायो बेखौ जोङो सायनानै साफा खालामनाय जायो आरो बेखौ दाखोनफोरखौ जोङो बोखारनानै सायगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बे दाखोनखौ माबाखांनानै बेखौ साम' गोलावखौ जोङो दान्स सनाय जायो आरोना ससे ससे बेखौ दानस'खांनानै जों बेखौ उनावहाय फुनाय जायो आरो बेखौ साफा खालामनो थाखाय बे खौ मैला जायो नालाय बिरादनो बेखौ फुनानै बे फुनायाबो जोङो बे बेखौहायो गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा साफा खालामो बे बे सोरबाया मना बे प्लास्टिकनि मना थायोना बेयाव सोनानैबो संख नानै साफा खालामो आरो ना? बेयावबो सोनानै सा खालामो ओमफ्राय सोरबाबा दिगसि ओमफ्राय साराय खेर ओ खेरखा हेरिफोरावहाय बे बेखौ मानजिनानै साफा खालामो आरो ओमफ्राय बेखौ साफा खालाम खांनायनि उनावहायो आरोबाव दसे दस मिनिट फन्द्र' मिनिटसो सोमनानै दोनबावो आरोना ओमफ्राय उहाय बेखौ मोजाङै लास्टाव सु सुसिगोन आरो सुनानै रेडि खालामसिगोन थियारि खालामसिगोन ओंख्रि संनो ओमफाय बेजों लोगोसे जेनेबा जोङो सबाय सबायजों संगोन नालाय सबायखौबो गिबियावनो जों थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जाखायो बेखौ दैयाव बेहाय जोङो बेखौ ओ गिबियावनो जोङो सु उवालाव सौना लाग्रोयो आरोना माबाखौ सबायखौ बेखौ फुख्रेमनानै लाग्रोनाय जायो ओमफाय उनावहाय सोरबा बायदिया दैयाव सोमनाबो दोनो आरोना गुरै जानो थाखाय ओमफ्राय बिनि बिगुरफोरा गानायनि थाखाय ओमफ्राय बेखौ बिदिनो दैयाव सोमखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो थियारि खालामसिगोन आरो ना दैयावहायो रुनानै ओ उदै फुदुंनानै दैयावहाय बेखौ माबाग्रनाय जागोन रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो गुरै जानायनि सोरबा बायदिया बेखौ प्रेसार कुकारावबो बेखौ होनानै थाब गुरै जानायनि सङो आरो जेब्ला बियो रुइगोन अब्ला बेखौ सागंजों सानाय जागोन आरो ना सागंजों साखांनानै बेखौ खौहायो ओ थियारि खालामसिगोन आरो सानानै लानानै ओमफाय बेखौ थियारि खालामना दोनखाासिगोन आरो ना सबायखौहायो ओमफाय बेनि उनाव जों जै साम'खौ जों थियारि खालामदोंमोनना बेखौ थाव सामब्राम बानलु सेरनानै जोङो बेखौ एवग्रोनाय जायो आरो ना बेयाव मस्ला बायदिसिना नाबो होनाय जायो ओमफ्रायो बेखौ दै एसे होनानै बैखौ फोमोनग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय दै एसे होनानै बेखौ फोमोनग्रानै लासिगोन ओमफ्रायो बे एसे मोनहां जाबाथाय बेयावहाय जाय सबाइखौ जों सानानै दोनदोंमोन ना बे सबाइखौहाय जोङो होसनसिगोन आरोना बेयाव साम'आवहायो लुसनसिगोन ओमफ्राय लुसनखांनायनि उनावहाय दैखौबो एसे होदेरनाय जायो आरो जाहाथे जोंथ' बिदै जायो नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव गोदौ गोदौनाय समावहाय जोङो खारैबो होनाय जायो आरो ना। जाहाथे ओंख्रिया रिमोनला आरो मोदोमनाय फैनाय बायदि बेयाव जों खारै खौ एसे जखानि नायनानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो दसे बिदिनो मोदोमनायनि थाखाय सोरबा गंगार दुन्दिया दुन्दिया सामब्राम गुफुर हिरिफोर देनानै बा हानानै होनाय जायो आरो ना लास्टावहायो मोननोसैयावहाय बेनोसै आरो आंनि माने रोंगौ आंनि जेसेबां खिनि मिथियो माने आंनि संनाय नेमा बिदि आरोना
औ औ औ नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिया मा मा बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा आंनो
अ आंथ' आं खोनथानाय अ सरि आंङो मिथिनायखिनिखौ आं खोन्थानोसै आरोना मैथाजों ना संङो ओमफ्रायो दा आं दा बावैसो खोन्थाबायना सबायजों दाउ अमाबा साम' सबायजों साम' सबायजों दाउबो सङो ओमफ्राय अनलाजों दाउ अनलाजों मेवाय ओमफ्राय नारजि जों अमा इदिनो दं आरोना आरोबाव गोबां
अ अ दे नोंथां बिदिबा गोजोननाय थाबाय खोन्थानायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय